औ।
हेल नोंथां।
ओ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां औ औ
अ अ होमबा दिनैयो नोंथांनिसिम बेबायदि गोजोन बेल बेलासिनि गाहाम हामलायनायखौ बाहरनाय थाबाय ओ दा आं नोंथां जों सावरायनो लानाय आयदाया जादों मानसिनि साननो हानाय गोहोनि सायाव आरो जेखौहाय जोङो ओ मानसिनि आइकिउ लेभेल होननानैबो बुंजायो इन्टेलिजेन्स कुइसन जेखौ बुङो बेनि सायाव आङो बुंनोसै सान्दों ओ मानसिया साननो हानाय गोहोआ गासैनियाबो एखे जाया।
नंगौ
औ ओ सबनियाबो गासैनियाबो माने बेलेक बेलेग जायो। मानसिनि साननो हानाय। गोहोआ उन्दैनिफ्रायनो बेबायदि। बिदि एसे एसेहै। मोजाङै बारायै बारायै देरनायसिम साननो हानाय गोहोआ बांबोयो। उन्दै समाव। उन्दै समाव मानसि या बेबायदि। बारा साननो हानाय जाया। ओ उन्दै समावहाय। गावनि बिमा बिफा बा गावनि गेदेर गोलावनि। सायावहाय बेबायदि सोनारनो गोनां जायो। ओ खोथा बाथ्रा। बा गुबुन मोन से बेबायदि बेलेग खामानिफोरावहाय। ओ गिदिरफोरनि। बेबायदि हेफाजाब लानांगौ जायो। नाथाय जेब्लानो मानसि। या उन्दैनिफ्राय एसे एसे दिनै एसे गाबोन एसे देरबोबाय थायो। बेबायदिनो। बिदि बिथांमोननि मा होनगोन साननो हानाय गोहोआबो बांलांबाय थायो आरो ना। दा बुंनो थाङोब्ला। जों गासैनि साननो गोनां साननो हानाय गोहोआ एखे जाया जेरै आं बुंखाबाय। खायफाना बेलेग जायो। जेरै बुंनो थाङोब्ला। आरो बेबायदि फरायसाफोरनि गेजेरावनो मोजां मोनो। नुनो मोनो जायफोरा फराय फरायनाय। मोजां नाथाय खायफा बेबायदि गेलेनायाव मोजां नङा बा मोसानाय। मेथाइ खननाय बेसोरो। मोजां नङा नाथाय खाय जायफोराहाय गेलनाय नायाव मोजां मोसानाय मेथाइ खननाय बेफोरावहाय मोजां नाथाय बिथांमोनाहाय बेबायदि फरायनो हाया बा फरायनायाव एफा गोसो ज'आ। ओ आरो बेबायदिनो खायफा दङ जाय जायफोरा फरायनायावबो मोजां गासै बिथिङावबो मोजां गेलेनायावबो मोजां। आं मोसानाय मेथाइ खननाय बे फोरबायदि गासैयावबो मोजां जायो। बिथांमोननि मानो साननो हानाय गोहोफोरा ओ बा गोबां जायो आरो। ना आइक्युउ लेबेला बारा जायो। ओ बेबादिनो आरो गोबां नुबावगोन फरायसालि फरायसालियाव फरायसाफोरनि गेजेरावनो जेरै ओ फोरोंगिरिया माबाफोर जुदि फोरोङोब्ला बिथांमोना हाय खायफा खायफा बिराद थाबनो फोरोंगिरि बुंनाय खोथाखोहाय हमनो हायो आरो बुजिनो हायो नाथाय खायफा खायफा थायो बेबायदिनो गोबां जायफोरनो थाखाय मा सम होनांगौ जायो जाय फोरा ओ एसे सम लायो। बुजिनो थाखाय। बा बेबायदिनो ओ ओ मा होनगोन ओ फो-फोरोंगिरिया फोरोंनाय फोरखौहाय ओ खनसेआवनो बुज जिया लासे न'आव थांनानै मोजाङै बेबायदि गोबाव सम होनानै फरायब्ला बेबायदि बु जियो। बिथांमोना बुजिनो था खाय गोबां सम लायो।
नोंगौ।
नो गोबां मानसिफोर दंबावो बियो बे बुहुमावहाय ओ जायफोरनि साननो हानाय गोहोफोरा ओ खायफाना ओ जोबोद मोजां आरो खायफा बेबायदि सानख'नो हाया आरो बेबायदि सानख'नो हायियावनो बेबायदि गोबां ओ गोरोन्थिफोराबो जालांङो मान सिनि गेजेराव आरो बुंनो थाङोब्ला बे मानसिनि साननाय हनाया ओ गुबुन सासे बा गावनि गिदिरखौ नुबोनाय जों सोलोंनाय जायो। ओ जुदि सासे गथ'आ ओ गावनि बिमा बिफा बा गावनि गिदिर गोलावखौहाय माबा मोनसे बेबायदिनो खालामनाय नुयोबा बे खौ बिथांमोना सोलोंबोयो आ रो बि बेबायदिनो बिसोरनि साननाय हनायाबो जायो । ओ मानसिनि साननाय हनाया ओ गोबां बिथिङाव सोनारो जेरै ओ आबहावा माबायदि जायो न खरननि थान थास थासारिफोरा माबायदि जायो बे फोरनि सायावबो सोनारो सासे मानसिया माबायदि लोगो लोगो जायो जों मानसिया लोगो जायो माबायदि नखराव देर बोनाय बे फोर गासै जेरावबो मा होनगोन साननो हानायनाय बेे गोहोफोरा सोनारो आरो जेरै फरायसालियावहाय सासे ओ फरायसालिया गोबां बेबायदिनो लोगोफोरजोंहाय थायो थायफा मोजां लोगो थायफा गाज्रि लोगो मोजां लोगोफोरजों था थाग्राफोरा साननायफोरा एसे मोजां जायो मानो होन होनोब्ला गासैबो लोगोफोरनि गेजेराव बुजिलायनाय थायो आरो मोजां जों थाब्ला जेब्लायबो मोजां जायो आरो खायफा दङ बेबायदिनो गाज ज्रि लोगोफोर दङ गाज्रि लोगोफोरजों थागोन बेबायदिनो साननायफोराबो बिसोरजों मिलायलांगोन बिसोर बिसोरखौ मा खालामनाय नुगोन बेबायदिनो सोलोंबोगोन बुंबोगोन बेनिखायनो ओ आं सानो जो जों जोङो जेब्ला जोंनि खाथियाव बा उन्दै गथ'फोर बा बेबायदिनो जोंनि उन्दैफोर थागोन बिथांमोननो जोङो मोजां खौ बेबायदि देखायबोनांगौ मानो बुङोब्ला ओ उन्दैफोरा जोंनिफ्रायनो सोलोंनाय जायो आरो न'खरफोरावबो बेबायदि थास थासारिफोरा मोजां जायाब्ला बिमा बिफाजों बेबायदिनो नांज्लाय खमज्लायफोर जाबाय थाब्ला गथ'नि बे सा साननाय ओ गोहोआहाय बाहाय गोहोम खोख्लैयो साननाय दों आव मानो बुङोब्ला गथ'नि सा सायाव बे न'खरनि थासा थासारिया गथ'नि बे साननायनि सायाव गोबां गोहोम खोख्लैयो
ओं नंगौ
ओ बिमा बिफाया माबा खालामगोन माबा गाज्रि खालामगोन बेखौ गथ'फोरा नुगोन अब्ला गथ'फोरा बेखौनो सोलोंनो हमगोन आरो बेखौनो ओ बिथांमोना ओ साननायावहाय लाबोगोन गावनि खर'आवहाय लाबोगोन बेबायदिनो बिसोरनि साननाय हनाय गोहोआ बेबायदिनो सोलायलांनो हमो आरो ना दा नों थाङा बे आयदानि सायाव माबाफोर बुंनो हास
औ औ हास्थायो नोंथां ओ गोजोन बेलासि नि गाहाम हामलाय नोंथांनिसिम बावहरनाय थाबाय नोंगौ सैथो नों थांनि बुंनायनिफ्राय आं गोबां बेबायदि सोलोंनायनि बागै बुजिनो हाबाय आरो मिथिबाय आंबो बेखौनो फंनैसो बुंनो सानो नोंथांनिसिम सोलोंथाइ होनोब्ला जोंहा गुबुन गुबुन दोङो जेरै उन्दैनिफ्राय सोलोंबोनाय आरो देरनानै सोलोंनाय आलाद दा जायो जेरै जोङो उन्दै गोरलै बैसोनिफ्राय जोङो बिमाजोंहाय बामजानानै जों सो सोलोंबोनाय बे सोलोंथाइया आलादा जायो मानोना जोङो जेब्ला बिमाया गावनि आहारखौ दौनानै जेब्ला बियो गावनि गोरबोआव बामनानै लागोन बेनिफ्रायनो बिमानिफ्राय गासै ओ जि बिमाया जि रावजों बुङा मानो बे गोरलैनि फ्राय बे गोरलै गथ'आ बिनि फ्रायनो सोलोंलांबाय थानो हायो बेखौबो जोङो सोलोंथाइनि हाब बुंनो हायो जिहेथु न'खरनि गासै बाय बाहागिफ्रा जिहेतु मोजां ओ आखल आखुजों जे ब्ला दिन्थिलांगोन होमबा बे गथ'आं आखलनि जाहैगोन मोजां गियानि जाहैगोन जेब्ला न'खरावहाय बे गथ'नि सिगाङाव बिनि रायलायनाय बिसोरनि बुंनाय रावफोरा जुदि गाज्रि सोदोबजों ओंखारोब्ला निस्सय बे उन्दै गथ'आबो बिनि मेलेमावहाय बे गाज्रि बेबायदि बुंनाय रावफोरा बिनि मेलेमावहाय हाबनानै थानानै बै गथ'आ जेन उननि समावहाय गाज्रि बेबहारा बेबायदि नुजाहैनायखौ जोङो मिथिनो मोनो आरो नुनो मोनो थिग बेबायदिनो जेब्ला जोङो सोलोंथाइ लानाय बिथिं जेब्ला बे गथ'आ मोजां बिबायदि मेलेमफ्राव साननो हानाय ओ सोलोंनाय बिदायावहाय जिहेत गोसो गोनां गथ'ब्ला बियो म मास्टारा जेखौ फोरोंदों बेखौ दसेयावनो बियो बुजिनानै लिरनो हानाय फरायनो हानाय बिबायदि मेलेम गोनां गथ' होननानैहााय जोङो मिथिनो हायो थु जाया जिहेतु साननाय आरो सोलोंनाय जाय गथ'आ जिहेथु बेबायदि मोजां फोरोंसे फोरोंबाय थायोब्लाबो गले गले फोरोंबाय थायोब्लाबो दिनै बे गथ'आ मोजाङै ओ फरायनो हाया लिरनो हाया टिउसन होब्लाबो बियो जिबायदि ओ मास्टारा फोरोंदों बेखौ बियो मेलेमाव सोनो हाया बेबो मोनसे गुबुन आलादानि सोलोंथाइ लानाय मानोना ओ बेखौ माने रोंगौथि लानायावहाय सोरबाया एसेयावनो फोरोंनायनि गेजेरजों मोजां परामर्स'फोरखौ बुजिनानै मोजां बिथोन होनायखौ लानानै गोबाङा बेबायदि दावगालांनायखौ जों नुनो मोनो दिनै गुबुना सोलोंथाइनि फारसे दिनै सोलोंनो थाखायबो इस्सा गैयि बेबायदिखौ जों नुनो मोनो आरो बेबायदिनो नोंथाङा बुंबोनाय बायदिहै जायहा दिनै मोसानो मुसुरनो दामज देनो जायहा बेबायदि रोंगौथि गोनां दिनै बिसोरो मोसानायाव थायोब्ला मोसानायनि बागै बिसोरहा साननाया बांसिन फैयो मोसानो गोसो जायो फरायनाय बेलायाव हा बेबायदि निरा जानानै थायो बेबायदिनो सोलोंथाइ बिथिङाव उन जानानै बा मोसानाय बिथिङाव गोसो होनानै मोसानाय फारसे दावगालांनायखौ जों नुनो मोनो नोंगौ मोसानायनि बिथिङाबो मोनसे जे बे सोलोंथाइ बियो गावनि रोंगौथिखौ दिन थिनाय बेबो मोनसे सोलोंथाइ बिथिङाव गोग्लैयो आरो बेबायदिनो ओ दामनाय देनायफोराबो मोनसे सोलोंथाइयानो अब्लाबो दिनै बिथांमोना सोलोंथाइ बिथिङाव सोलोंनानैहाय ओ जिहेथु जोङो मिथिनो मोनो सोलोंनाय सोलोंथाइ बिथिङावबो बिथांमोना मोजाङै सोलोंनानैहाय गावनि नांगौ बायदि गावनि थांखि बायदि सहैनायखौ जोङो नुनो मोनो गोबां फरायसुला फरायसुलिफोर दोङो दिनै ओ सेमिनिट फरायनायावनो बिथांमोना गासै एन्सार कुइसनफोरखौहाय मोजाङै बेबायदि मेलेमाव बाहायनानै इगजामनि समाव मोजाङै लिरनो हानाय मोजां लेटारफोरखौ लानाय मोजां नाम्बारफोरखौ लानायखौ जों नुनो मोनो दिनै किसुमाना गोबां घन्टा घन्टा बेबायदि फरायब्लाबो बेबायदि एन्सार कुइसनखौ मोजाङै बेबायदि गोसोआव लानानै लिरनो हायि इगजामफ्राव पास जायो बेबायदि सोलोंथाइ लानायफोरखौबो जों नुनो मोनो बेबायदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि सोलोंथाइ लानाय साननाय हनाय बेबायदिनो सोरनिबा साननाया बेबायदि मोजाङै उन्दै समनिफ्रायनो मोजां सोलोंबोनाय बेखौबो जों नुनो मोनो सोरबाया मोजां गियान होब्लाबो मोजां गियानखौ लायि गाज्रि लामाथिं बेबायदि आगान सुरलांनायफोरखौ जोङो नुनो मोनो बेखौनो जोङो गुबुन गुबुन रोखोमनि बा गुबु गुबुन गुबुन सोलोंथाइ बिबायदि मोजां होब्लाबो मोजां लायिखौ जोङो माने ओ सोलोंथायाइयावहा किसुमाना बिबायदि गोसो गैयिखौ जों नुनो मोनो बिदिनो मानसिनि साननाया गुबुन गुबुन रोखोमनि बेखौ आङो बुजिनानै मोनो दायो नोंथाङा बे सम खो आङो होनाय जाबाय
नोंथां बुंनाय खोथाफोरा गासैबो थार आरो नंगौ ओ नोंथांनिफ्रायबो आं दिनै गोबां बेबायदि सोलोंथाइ बा साननो हानाय गोहोनि बागै आं गोबां मिथिनो मोनबाय आरो नोंथांजों बेनि बागै सावरायनानै आं जोबोद मोजां मोनो गोजोनाय मोनदों बिदिब्ला दि - दिनैनि बे जोंनि आयदाखौ जोङो सावरायनायखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै खोमा नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय औ